हेलौ खोनादोंना औ खोनादों
हेल'
औ हेल' हेल' नोंथाङा खोनादोंना औ खोनादों। हेल'
गोसा गोसा बुंहरनाय।
खोनादोंना नोंथाङा? हेल'
औ नोंथांनियाव आङो ओ जाग्रा आदारनि सोमोन्दै सोंनो सानदों नोंथाङा जाग्रा आदारनि सायाव एसे फोरमायनानै होनाय।
हेल' खोनादोंना हेलौ
एसे गोसा गोसा बुंहरनाय।
खोनादोंना?
हेलौ औ जाग्रा आदारनि सायाव बुंनाय।
जा जों जा-जानायखौ जों थांना थानो थाखाय आदारखौ जानांगौ जोङो आदार जानाय समाव आखाइखौ मोजाङै साबोनजों सुनानै मा होन एस से मानजिनानै साफा सुनानै आदारखौ जों जानो हायो।
रायलायनायखौ एसे गोसा खालामफिननाय खोनाफैयाखै। आंनिखौ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों।
दे बुंबाय थानाय जाग्रा आदारनि सायाव।
जा हेल' खोनादोंना? हेल'
बर'नि ओ गुबै जाग्रा ओंख्रिफोरनि मुं बुंनाय
बर'नि हेल' खोनाहैदोंना आंनि माथोआ?
औ लासै लासै खोनाफैदों।
अ अ हेलौ
अ खोनादों एसे एसे। ओंख्रिफोरनि मुं बुंनाय जाग्रा ओंख्रिफोरनि।
जाग्रा ओंख्रि ओम जोङो बर'फ्रा नारजि ओंख्रै जायो नारजि ओं ख्रि जानायाव जों ओ गिबियावनो नारजिखौ रुग्रोना लायो ओ नारजि आरो रुग्रोनानै बेयाव
औ
जेब्ला नारजि ओंख्रिखौ रुग्रोनानै थिखाङो। मायावबाफोर संग्रायफोराव दैखांनानै दोनथ'बाय ओम फ्राय दोनथ'नानै
एनिफ्राय नोंथाङा मोजाङै खोनाहैदों ना?
हेलौ
जोङो ओ नाफामखौहाय माबायदि यै बाहाय बानायनानै माबायदियै मा मा ओंख्रिजों संनाय जायो एसे फोरमायनानै होनाय
नाफामखौ जों गिबि बानायनायाव खोनादों ना?
औ खोनादों। औ खोनादों।
नाफामफोर जों बानायनायाव फार्स्टआवनो नाजों बानायनाय जायोना? ओ नाजों बानायनाय जायोब्ला जों ना गोरान नाय ना गोरानखौ फोरानग्रोबाय आरो ना बायदिसिना मुवा होबावनाय जायो। बेयाव
औ
खुमब्रा आरो था स' गोसोमनि देन खोथा होनाय जायो बेफोरखौ एसे एसे फोरानग्रो नांगौ
औ
औ उनग्लि खांनायनि उनाव मोनसे मोनसे बिदि जुरु लानानै गल गल खालामनानै सोनानै दोननाय जायो बेखौ सोखांनानै ओ से
आदारनि सायाव आंबो फंनैस सो बुंनो सानदों जाग्रा आदारा थारैनो मानसिनि जिउआव गोनांथार जायखौ जों जानानै थांनानै थायो जों गोबां आ आदार जानाय जायो गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय ओ जाग्रा आदारखौ मोजाङै जाब्लासो जों मोजाङैहाय थांनानै थानो हागोन जोंनि देहाया मोजाङै थागोन
लोगोसेनो उम मा मा ओंख्रि ग' नोंथाङा ओ जि आइटेक मोनबाय होननानै मोनथियो
अनला खारै
औ ओमफाय औ खेरा दाखिनिफोरखौबो खोनादोंनो आरो गंगार दुन्दिया मोजाङै खोनाफैयैनि थाखाय रायलायनायाव एसे प्रब्लेम जाबाय
हेलौ
हेलौ औ खोनादों एसे एसे औ
हेलौ
हेलौ
हेलौ
खोनादों दे ओ सों दे
थाङा जाफेरनाय ओंख्रै नि बागै खोन्थानो हागोन ना हेलौ
दे बुं
हेलौ हेलौ खोनादोंना हेलौ हेलौ
जोंनि ओ बर' हारिनि जाग्रा जामुंफोरखौ बर' हारियाल' जायोना ना गुबुन हारिफोराबो जों जानाय ओंख्रि खौ जायो
आथिखाल मुगायाव दानिया बर'फोरा जानाय ओंख्रिखौबो गुबुन हारिया गुबुन हारियाबा गुबुन मानसिफोरा जायो।
औ औ औ जोङोहाय ओ लाफा मैगंखौहाय मा- मा रोखोमै जानाय जायो जोङो मा- मा बायदिहाय संनानै जनाय जायो जोङो।